औ नोंथां खोनादों नोंथाङा दायो मा लामबाय दं?
औ आङो दायो जिरायनानै दं नोंथां।
आस्सा अब्ला नोंथाङा दायो फ्रि ना
औ फ्रि नोंथां।
औ। जुदि नोंथाङा फिब्ला आं नोंथांजों मोनसे बाथ्रानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ हागोन नोंथाङा-
औ जोङो अब्ला जोंनि आबाद फोथारनि आबादफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ दा आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि माने बर'फोरनिखौल' जों रायलायनोसै नोंङा होमबा। बर' गामियाव मावजानाय औ बेनो दाथ' दैज्लां बोथोर बर'फोरनि गुबै माने आबाद मावनानै जानाय राहाया बे माइआनोसै माने हा हु दंबाथ' बर'फ्रा- दंबाबो माने बर'फ्राथ' एसेबां मैगं थाइगंफोरावहाय गोसो होआ नालाय औ माने मैगं थाइगंआबो जुदि आबादावनो गोग्लैयो अब्लाबो माने मैगं थाइगंनि आबाद फोरखौ बांद्राय मावनायखौ बर' गामिफ्राव बर'नि हाफोराव नुवा आरो माने बिसोरो न'आव जानो खिनिखौल' गायनानै लानाय बिदिनो बियो दा अब्लाबो जों बिफोरनि सायावनो रालायनि माने गोबां बेबायदिनो दाथ' दैलां जानायखाय बयनिबो जेरैबो जायगायाव माने माइ गायनायनि मुखुबानो दंखायो नङा होमबा दा औ आं नोंथांनाव सोंनोसै माने नोंथांमोननिथिं दायो माइ आबादनि अनगा गोरान आबादफोरखौ मा मा मावनाय जायो जेरै फाथ थो, सबायफोर, सिबिंफोर, बेसरफोर मावो नामा एसे फोरमायनानै होलाय
नोंथां बुंनायखौ आं थोंजोङैनो ओ ओ बुंनो सानबाय जोंनि साइडआवहाय गोरान आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो बर'फोरा जेनेबा आबादखौथ' मोननै थोरोबाव मावो नङा होमबा दैज्लां बोथोर आरो जोङो ओ मेसें बोथोर नङा होमबा मेसें बोथोर होननायाव जों बुंब्ला जोङो गिबियावनो जोङो बेसरा थाखागोन बिदिनो जुखाम थागोन बिदिनो जोङो ला आ आलु बिदिनो लेस आलुफोरजों लोगोसे जों लाइ लाफा बिदिनो टमेटु बिदिनो आरो जोङो ओ सबायखौबो फोगोन जोङो आरो बिदिनो गोबां मानसिया जोङो तरमुसखौ गाय यो आरो जायखौ वाटार मिलन होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां। बिखौ जोङो जोंनि साइडआव वाहाय गोबां ओ आबादारिफोरा मावो जेरै आरो जोंनि साइडआवहाय मेसेंनि माइखौ जोङो खम बिबांनि गायो आरो मानोना जोंनि साइडआवहाय नांगौ रोखोमनि जेराव दै मोना मेसें बोथोराव जेराव जोङो जोंनि ओनसोल लावहाय सिलु फबनाया जोबोर खम सिलु होननानै बुङोमोन ना नोंथां जेरै पावार पाम्पजों दै दिउनायखौ औ बेफोर रोखम फमनाय माने फमनाया जोंनियाव जोबोर खम बिनि थाखाय जोङो नांगौ रोखोमनि मेसें बोथोर बोथोराव जोङो दै दिहुननो हाया आरो बेखायनो जों बिखोना आबाद खौनो मावनाय जायो जायखौ लाइ, लाफा, मुला लोगोसे कबि बान्दा कबि बेफोरखौ जोङो माने मार्केट लेभेलाव फाननाय रखम बिराद बानाया गाव गाव न'खराव जानो आनथासै आरो नोंथाङा जेरै बुंलांनाय बेसा गाव गाव गावनि न'खरखौ जानो सुंस'नो थाखायल'सो आरो गोयाव जानो हायैखौ जों बाजारावबो लांगोन नङा होमबा नोंथां जेरै जोङो कबिफोरखौ आलुफोरखौ जोङो बाजाराव फाननोबोला जोङो रां गर से गरनै मोनो बेफोरबो न'खरखौ सोंस'नायाव खामानि होयो आरो। आरो जों जोंनि साइदआवहाय माइनिख्रुइ बारा खामायो होमबा बे जुखाम आबादा जायखौ जोङो माकाइ होननानै बुङो। नङा होमबा? बे आबादखौ गायोब्ला जोङो गोबां रांखान्थिया जोंनिया जौगा गैया आरो मानोना बिनि इनकामा गो माइनिख्रुइ एसे सायाव आरो नों जुदि बिगासे हायाव नो जुदि बिस कुइन्टेल बिसोर पसिस कुइन्टेल खालामनो हायोबा नोङो बै माबायाव जोबोर मोजां देरहायो आरो नों जुखाम आबादाव आरो। नों मोजां जुदि बे बिस कुवइन्टेल पन्द्र' कुइन्टेलनिफ्राय बिस कुइन्टेल बेफोरनि गेजेराव जायो आरो जुदि जुदि मोजाङै गायनो रोङोब्ला। अब्ला बेफोरनिफ्रायबाबो नोङो गोबां रां मोनो आरो जेराव नोङो बेखौ सब्बिस थाखा जुदि पार किल' खालामनो हायोबा कुइन्टेलाव सब्बिस' बिस कुइन्टेल जायोबा नोंहा फरटिफर थावजेन बिदिनो मोनखायो आरो। नाथाय माइ आबादखौथ' जों खालामब्लाबो जों माइआवथ' बिसिनि सल्लिस हाजार त्रिस हाजारखौनो दिनैसिम मोनफेरा नङा होमबा? जोंनियाव नांगौ रोखोमनि माइ आबाद दा जोङो जाबाबो हायेस्ट मन बिस मननिफ्राय पसिस मनसिम जायो आरो। नङा होमबा नोंथां? बिदिनो जोंनिया जेथु माइनिख्रुइ नोङो गोबां रांसिन आरजिनो हायो होननानै आं सानो आरो बे जुखाम आबादाव आरो। बेबो मोनसे आरो बेसर आबादखौबो जोङो मावो बिगानै बिगाथाम। गावनि न'आव जानो थाखाय। बिदिनो जोङो थावफोरखौ जों बर'फ्रा प्राय न'नि गावायनि अर्गेनिक थावखौनो जायो आरो गुबुननि हाथाय दखानफोरनिखौ जोङो खम जानायखौ नुयो आरो नोंथां।
उम नंगौ।
दावबो बिदिनो बेसर आबाद आरो बिथिं माकाइ आबाद लोगोसे आरो सबाइ आबादखौ मावनाय जायोना नोंथां।
नंगौ नोंथां। ओ जोंनिथिं मावनाय जायो मानो होनबा माने जोंनियानो न'आवनो मावो बेफोरखौ गासैखौबो मेसेंनि आबाद आरो दैज्लांनि आबाद जोंना गासैखौबो मावजोबो मानो होनबा जों जाय बिफा बेनो माने एसे बे मावनाय दांनाय आबादारिनि बेलायाव बिथाङाबो गोदोनिफ्रायनो आबादजोंनो गेलेबोग्रा नालाय दा मैगं थाइगंबो गायना जायो बान्दा कफि फुल कबि आरो बिदिनो मार्केटफ्राव लांनानै फानहैनाय जायो आरो नाथाय माने अब्लाबो माने जोंनियाथ' इसेबां बे रासायनारि मुलिफोरखौ होआ नालाय जास गायना दोननानै जानाय औ बेफोरनो जाबा थागोन जायाबा थैलांथों बेफोरबायदि ओ जों गायनायखाय माने गोबां स मावहाय माने मोजां आबादफोरखौ बे मैगं थाइगंनिफोरखौ दिखोनो हाया आरो दा जोंहा कफि फुलिबाबो जेरै औ कफि फुलिबाबो जेरै जोंहा बाजाराव फाननाय बै कफिफोरखौ फुलिफोरखौ लाबोआ आरो जोंहा माने बेगरफोरखौनो बायनानै न'आवनो जावायनाय जायो ओमफ्राय मो जां मालाबा समाव माने बेनो मोजां बेरगोन आरो माब्लाबा समाव ओरैबायदि थगायजानाय बायदि जायो माने जेराव एथबां दाम गोसानि बेगर फुलि लाबोनानै गायोबाबो बियो मोजां रज'जाया जोबोद बेयो दुखुनि बाथ्रा नाथाय जा जाबाथाय जाबाय आरो गायख'लायनो हायि बे फुलिखौनो बेफोरदि जायो आरो। दा टमेट' गायो जोंहा टमेट'बो गायो बिदिनो न'आवनो माने बोसोराव ओ बे मोसौफोरखौ बि खुथि दोनोना नोंथां जमा जमा लामबारिफ्राव दोनो बेफोरनिफ्राय माने बे जाय मोसौनि गोबोरखि बेखौ बोसोराव जोंहा गंनै गंनै ट्रेक्टरजोंहाय बिहरनानै लायो आरो नोंथां मेसेन एसे खाथि बाथाय औ आरो बेखौनो गासै मैगंफोराव होनानै दा दैनिबो जोंनियाव मेसेङाव एसे खस्थ' जायो बेयाव सल्लिस पन्सास फुटनि सिङावसो दैया थायो आरो जोंनियाव होमबाबो खस्थ' मस थ'यै माने बेनिफ्रायनो दंखलनि मथरजोंनो दैखौ दुब्लिसिम पाइप लांनानै बेबायदि दै होनानै खस्थ' मस्थ' मैगंखौ गायनाय जायो दा एसे न'नि बारियाबो एसे गोलावैनो गय बारि थाग्रोनायखाय माने गोबां खस्थ जायो आरो दै लांनायाव दा सिगांनि समाव थ' माने बै प्लास्टिकनि पाइपफोरखौनो बायनानै माबादोंमोन दा बिराद फ्रेटार मोनो गोजान‌ बोलांनांगौबा नोङो जुदि माने देरस' मिटार गाहाम बोलांनांगौ जायोबाथाय दुइस' मिटार गाहाम गोजानाव लांनांगौ जायोबाथाय माने ओरै गुदियाव बिराद प्रेसार मोनो आरो बै पाइपआ माने गोजानावथ' एसे अबावबा गांसोआव बोखोनाय जानायखाय एसे गेददा जाबाय नांथानाय जाबाय बारा दैया बबेया नालाय स्पिड नाथाय ओरै बोखोनाया गुदियाव बोखोगासिनो बेबायदियावनो बे पाइपफ्रा जोरामोन आरो गावनाय जायोमोन दा बेखौबो बेबायदि प्रब्लेम जाबाय थानायखाय सुबिदा जाबाय थानायखाय बे पाइपखौबो जोंना माने बे दानि जि वाटार साप्लाइ होनायफ्राव दैनि साप्लाय होनायफ्राव बिदि सिङाव मोनसे पाइप थोयोना एसे फिसा रोजा माने जाया इदिनो गारि थारि मानखोबाबो ग्रुबनाय गैया गोरा बे खामानि बायदि जायो बे पाइपआ बेखौ नो लांनानै दा दुब्लि बारिसिम बे पाइपखौनो लांनानै दोनहैनाय जाबाय आरो नों थां आरो बिदिनो गोबां मैगं गायो आरो दैज्लांनि समाव माने दैज्लांनि आबादफोर गायबाय माइफोर गायो जोंहा आरो मेसेंङाव बिदिनो आं कफि आलु टमेट' दा गोबां डिमान्ड थायो आरोना नाथाय नोंथां माने बर'नि ओ जोंनि माने रासायनारि हासार होनानै गायि मुलि मुलि होनानै गायि बे माबाखौथ' सिनायखायो नालाय नायबानो ओरैनो मैगंफोरखौथ' दा बाजारफ्राव इसे से नुबानो माने थोलाय लायनाय जाया आरो फोरो माने ओरैबायदि ओइ लकेल मैगं लकेल मै गं होननानै माने सेलायलायनाय बायदि स्टाइलाव जायो आरो
जों जेरै गायनाय फुनायावबो जोङो रोंखा राखा नङा होमबा नोंथां जोङो नोंथाङा बुंलांबाय जे जोंनि मैगंफोरा जेरै मेसेंङावबो जोङो बोरैहाय जोङो ओ जानो थाखाय गोबां आबादखौनो मावो नङा होमबा जाय जोङो बुंलांखाबाय नोंथाङाबो आंबो आरो थिग बिदिनो जों दैज्लांनि आबादाथ' जोंनि माइ आबादाथ' जोंनि एंगार हायै बर'फोरनि थाखाय नङा होमबा जों बर' हारिया ओंखाम जानानैनो जों दिनै राय जिउ खुंबोयो नङा होमबा जोंनि बे सा सानजा भारतनि खनायाव थानाय बर' रायजोआबो जेनेबा ओंखाम बा आबाद आबादारि माने जोंनि द'जि जोंनि स्निजि जौ खोन्दोआनो दिनै आबादारि जोब नङा होमबा जों आ बाद मावनानैनो जायो बर' हारिया आरो जों जोंनि आदारखौ जों गावनो दिहुननानै जायो जों रावनिबो गेजेन नङा जों
जोंनि दुब्लियाव बारियावनो जोंनि सनानि बाय साजों आबाद मावनानै जों जानो हायो आरो जोंङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिया जोंनि सा सानजा ओनसोलाव जोबोर मोजां रायजो जायगायाव जोंङो रायजो जानानै दोङो होनबाबो गोरोन्थि जानाय नंङा आरो मानोना जि गायो जोंनि बे हायावनो जोंनि बे बैसुमुथियावनो गासै जोंनि आदारखौ जों मोननो हायो आरो। जायखौ नों गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जेरै ओ गुबुन रायजो गुजरात बिदिनो राजस्थानफोराव थाङोब्लाथ' बिसोराव माइ आबादानो जाया नङा होमबा जायनि नि थाखाय बिथांमोना बालाबारियाव बिसोरो बादाम गायनो गोनां जायो। जोंनिथिंथ' बादामबो गायनो हागोन नोंङो आलुबो गायनो हागोन माने जि आबादनो गाया मानो मानसिया आखाइ सिङावब्ला जोङो जोंनि आखाइयावनो गोबां रां आरजिनो हायो आरो जोङो जोंनि बे बैसुमुथियाव आरो अब्ला जोङो आबादारिफोराबो सांग्रां जानांगोन नङा होमबा आबादखौ जोङो मोजाङै मावनानै जोंङो रां आरजिनोबो नाजानांगोन नङा होमबा जों माइ आन्था जानो आन्था मावबाल' जाया जोङो। नङा होमबा अब्ला नोंथां जोंहा समाबो लावबाय। सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों। ओ जोंनि सावरायनांगोखो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां जागोन दे दोनथ' जासिगोन दे गोजोनथों नोंथां।